हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
खोनादो ना।
खोनादों।
अ नोंथांखौ फन खालामनायनि थांखियानो जाबाय नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानदोंमोन।
औ सावरायनो हागोन औ सावरायनो हागोन नोंथां।
जोङो आबादनि सोमोन्दैनो एसोर सावरायनोसै होमबा।
औ सावरायजागोन।
अ। दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथाङा औ बे दैज्लां बोथोरनि समाव ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो मा मा आबाद खालाम यो माइ गिसि ओ अर्था गिसि आबादनि अनगायैबो। ओरैनो गोरान आबाद मा मा खालामबावो नोंथाङा आंनोसो फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ जोंनाव दैज्लां बोथोराव जोङो गाहायै माइ आबादखौनो मावनाय जायो ओ माइ आबाद आबादनि अनगायै जोङो जेरैबायदि जायफोरहा बोरि हा दङ बिसोरो बानलु गायनाय फ फटल गायनाय जिंखा गायनाय भल गायनाय आरोबाव माखासे मेस्था मैगं बेनिफ्राय लेस्रा गायनाय बेफोर बेफोरखौ गायनायखौ जोङो मिथिनानै मोनो बिनिफ्राय बिसोरो जेरैबायदि आरो गोबाव गायबावो भिन्दि ओ थिथा केरेला
उम
बेनि उनाव माखासे मानलानाय फिथाइफोर बेफोरखौ गायनानै आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेजों लोगोसे बिसोरो माखासे ओ बाजार फोरावबो बेफोरखौ फाननानै मा गरनैसो थाखा फैसा इनकाम खालामनायखौबो जोङो मिथिनानै मोनदों आरो
औ थारैनो नोंथां
औ नंगौ
ओ माइ आबादावनो ओरैनो मा मा माइ मावो जेरै ओ रज जिथ आइजो बाहादुर ओ बायसमु थि
औ
बिदिनो गोदान गोदान मुंनि ओ माइ जोलैफोर दङ
नंगौ
ओरैनो नोंथांमोननियाव माबे मोनसे माइखौ बांसिन गायो?
औ नोंथां अब्ला जोंनि ओनसोलफोराव जोंङो बांद्राय ओ रन्जित माइ बिनि उनाव जोऔङो मास्रि माइ बेफोरखौ
गायनायखौ बांसिन नुयो बेजों लोगोसे बे खायफा न'खराव जोङो जेरैबायदि जोसा माइ माइब्रा माइ बेफोरखौबो गायफानायखौ जोंङो मिथिनानै मोनो आरो। बांसिन जोंङो जानायनि थाखायबो आरो फाननायनि थाखायबो आरो फिथाइ माइया मोजां जानायनि था थाखायबो जोंङो मास्रि माइफोरखौ गायो आरो जायफोर हाया एसे से दै गोनां जेरैबायदि ओ दैमा दैसानि दै हाबनाय एसे हाब्रु हाफोराव जोंङो रनजित माइफोरखौ गायनायखौ जोंङो नुनो मोननाय जादों आरो बेजों लोगोसे माखासे गोबां माइफोर दङब्लाबो जोंङो बे मोननैनि अनगायै बांसिन गायनायखौ नुनो मोननाय जाया आरो जोंङो बांसिन बांसिन गायनाय होनना बुङोब्ला रन्जित गदों आरो मास्रिखौ जोंल' बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे एसे एनैया माइब्रा माइ आरो जोसारा माइफोरा थायो। अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलफोराव बांसिन माबायदि माइफोरखौ गायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां थारैनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो जायफोर हाया बिदिनो एसे अखाबानो दै थायो गोथौ हा बेबायदियाव रन्जित माइखौ गायनायखौ नुयो रन्जित माइनो एसे हायाबो मोजां जानांगौ अर्थत दै थानाय जायगा आरो बिदिनो एसे बोरि बोरियाव जानाय माइ जेरै बे सततर पसततर बिदिनो आइजोम बायसमुथि बेफोरनि अनगायैबो एसे बोरियाव जानाय रन्जना बेबायदि आबादफोरखौ मावनाय नुनो मोनो बांसिनै गोथौहायाव जोंनि ओनसोलाव रन्जितखौनो गायनाय नुयो जाय बिगासेयाव हयथ' नैजिबानिफ्राय थामजि मनसिन जानायखौ जोङो मोननो हायो
औ औ औ
थारैनो बेबायदिनो खोब खम हानि गेजेरावब्लाबो नैजिबानि थामजि जायोब्ला हयथ' बोसोरनि थाखाय बिगा थाम बिगाब्रै गायोब्लानो ए माइखौ थुब्रायना लानो हानायखौ नुदों मानो होनबा दिनैनि समाव न'खरफोराबो फरेला खमसै आत खोब गिदिर न'खर होनोब्ला जोङो साबा थानायखौनो बुंनो हागोन दिनैनि समाव जायनि थाखाय बोस बोसोरनि माइनि थाखाय बिगाथाम बिगाब्रै बेबायदि गायोब्लानो बोसोरनि माइखौ जोङो मोननायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो खायसे खायसे न'खरफोरा आबादारि जिहथु सरखारा होनाय कन्ट्रिलनि माइरंफोरखौबो मोनदेरबाय थायो हयथ' बेयावबो गोबां आबादारिफ्रा ओ मुलाम्फा जायो हयथ' रेहाय जायो। अ रेहाय जायो आरो बेनि अनगायैबो बे माइ आबाद मावनाय नि अनगायैबो जोंनि ओनसोलावबो दानि नोंथाङा एसे आगोलावसो बुंलांनाय बेदिनो ओ जोंनिजोंबो जिंखा फथल बिदिनो जोगोनार लेस्रा बानलु ओ भिन्दि बेबायदिनो जाय आबादा एबा मैगंआ नैबे दैज्लां बोथोर समावबो जायो बेबायदि मैगंफोरखौ बेखौबो गायनानै न'खरफोरखौ सुंथानायखौ जों नुनो मोनदों एबा रांखान्थि बे आरजिनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो खायफा खायफा न'खरफोरा बे आबाद
औ
बायदि फिसिनानैबो गोबां रांखान्थि बिथिङाव मुलाम्फा जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो न'खरखौ एसेब्लाबो रांखान्थियाव मजबुत खालामनायखौ नुनो मोनदों
औ नंगौ थारैनो।
दे नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो ओ ओ सेंग्रा हानजा एबा लाइमोनफोरा बे आबाद मथा नानि आबाद ओरै ओ इदिनो हंग'फोरा ओ माइ आबाद बिदि खालामनाय जायो नामा नोंथां?
ओ औ एसे एनै गायनाय बा आबाद मावनायखौ जोङो मिथिनानै मोनदों। जोंनि ओनसोलफोराव बांसिन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरबायदि आफाद बा मोनसे हानजा जानानै माइ आबाद मावनायफोरखौ जोङो खम नुयोब्लाबो माखासे न'खरफोरा लोगो नांनानै बै मोनसे फोरबोआव बा मोने मोनसे ओ हाबाफारिनि थाखाय जयैनो लोगो नांनानै ज' ज' गायलायनाय हाबाफारिखौ लाना जायो नाथाय जोङो जोबोद खम नुनो मोनो बेफोरखौबो ओ बेजों लोगोसे जोङो बेफोरबायदि सिख्ला हानजा सेंग्रा हानजा लोगो नांनानै बेफोरबायद दि माबा मोनसे ओ रांखावरि आरजिनायनि थाखाय गायनाय फुनायखौ जोङो खम नुनो मोननाय जायो आरो जोङो नुयोब्लाबो जोङो बां बांसिन माबा मोनसे फोरबोआव माबा मोनसे फुजायाव ओ बेफोरबायदि ज' ज' आबाद माइ आबादफोर मावनानै फोरनिफ्राय रांखावरिखौ आरजिनानै माबा मोनसे खामानियाव बाहायनाय जोङो न'खरफा न'खरफाफोरखौ नुनाय जायो।
नाथाय जोंनि ओनसोलफोराव ओ हा हुवा गोबां दङब्लाबो जोंनि लाइमोनफोरा बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानायखौ जोङो दासिमबो नुनो मोनाखै।
आरोबाव जोङो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइफोरखौबो नांगौ रोखोमनि मोननाय जायाखै।
औ औ
बिनि उनाव जोङो जोंनि ओनसोलफोराव बेफोरबायदिनो बबेबा समावसो जोङो माइ आबादनि अनगायैबो जोङो जेरैबायदि मैगं-थाइगं गायनाय बेफार फालांगि मावनाय बेफोरबायदि खामानिफोरावबो जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ ओ सिगांबोनायखौ नुनो मोनाखै। जायनि थाखाय लाइमोनफोराबो गैया होननानै बिसोरो उनफिननानै थायो। बिनिफ्राय आरोबाव जोङो ओ बेफोरबायदि ओ साफा सानैखौ नुनो मोनदों जेरैबायदि जयैनो लोगो नांनानै ओ अमा दाननाय, दाउ दाननाय बेनिफ्राय अमा फिसा साप्लाइ खालामनाय बेनि उनाव साहा बिलाइयाव साहा बिलाइफोरखौ खानानै ओ गुबुन जायगायाव हैनाय आरोबाव जोङो माखासे ओ हाबाफारि जेरैबायदि मैगं-थाइगं जेरैबायदि गार' गाय
ओम।
ओमफ्राय आरोबाव जोगोनार गायनाय बेफोरबायदि साफा सानैया लोगो नांनानै एसे एनै मावहांनायखौ जोङो नुनोबो मोननाय जादों आरो।
ओम। बेफोर थारैनो औ नोंथां बेबो थारैनो मोजांनि साइन होननां गोन नङा होमबा नोंथां मोजांनि अरायथानि थारैनो जोंनि जुदि लाइमोनफोरा बिदिनो मोनफ्रोमबो बिथिङाव
औ एसे एसे जौगालांब्लासो
औ निस्सय जौगालांनो हागोन बेखौ जोङो आसा खालामनो हायो।
औ।
अब्ला नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जिखिनि ओ आयदानि सायाव जिखिनि बाथ्राखौ मिथिबाय
औ नंगौ।
अ नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर होबाय
औ नोंथांनिसिमबो आंनि गोजोन हामग्लायनायखौ जासिहरबाय।
ओम साबायखर नोंथांखौ।
अब्ला जोंनि सावरायनाया एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन ना नोंथां?